हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा नोंथां जोङो बे बर'फोरनि जौ संनायनि बागै मोनसे सावरायनोसै नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ मानोना जोङो जेनेबा जौखौ माबायदि सावो बा जोंखौ बे जौखौ बानायनो थाखाय जोङो मा -मा मुवाफोर नांगौ बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै सायावनो। औ औ होमबा आं गिबियावनो एसे सावरायग्रोनानै बा फोरमायग्रोनोसै उम जोंहा जौ ओ जौ होनोब्ला बेबो जोंनि माने बर'फोरनि बा हारिमु बाव थाफानाय मोनसे मुवा जायखौ जोङो लोंनानै ओ माने लोंनानै गोजोननाय मोनो बा जोङो बेखौ लोंनानैबो सम माखासे फोरबोफोराव जोङो रंजायो। बा जोङो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो जोङो फोरबोआवनो बे जौखौ बाहायो होननानै जोङो बुंनो नांगोन। आरो लोगोसे जोङो माखासे मोदायफोर दाउदैफोर बिदिनो मोदाय -दाउराइ जों फिसियो ओ सिबिनाय समाव जोङो बे जौखौबो बाहायो। जोङो गिबियाव जौखौ बाहायनो थाखाय बा बानायनो थाखाय ओ जोङो मोनसे मुवानि गोनांथि जायो बै मुवाया जाबाय एमाव। जोङो ओमफाय बे एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो माइरंखौ नांगोन। माइरंनि उनाव जोंनो ओमफाय जेरै- मोखोना बिफां बा जोङो बिबारखौबो होयो। थिग बेबायदिनो आरो बेयावहा लोगोसे जोङो आनारस बिलाइ, खुसेर बिलाइ लोगोसे खान्थाल बिलाइ बेफोरबायदिखौ होफायो। ओ बेफोरबायदि बिलाइखौ होफायोब्ला गोदै समसिम बा मोजां गोथाव जायो होननानै बुङो। आरो बेनि बेनि थाखायनो बैफोर बिलाइफोरखौबो बे एम' देनाय समाव होफानाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ होफायो ओमफाय आरो ओ मोनसे होफानाय दङ एमाव सिगांनि देखानाय एमावखौ थाइसे बा थाइनै होफायो मानोना बेखौ जोंनिथिं एमाव मोखां होफानाय होनाय होनना बुङो आरो। माने जोङो बेखौ माने बेबायदि मोजां जानो थाखाय बेखौ माने थाइसेबा थाइनै सिगांनि एमावखौ होफायो आरो बेबायदिनो उनाव जोङो ओ दै एसे होनानै नायै, नायै नानानै जोङो लादु फिसा- फिसा खालामनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननानै बेबायदिनो जोङो बानायो बानायनानै उनावहाय बै जुमाय बा जोमायनि थाखाय संनाय ओंखामाव जोङो बेखौ
औ
एम'खौ सिफ्रुनानै फोननानै जोङो उनावहाय बेबायदिनो जोङो माखासे बासोनफोराव बा। मुवायाव जोङो सोनानै दोन्नानै होयो आरो जौखौ बेबायदिनो सप्ता मोनसेसोनि उ-उनावनो बियो लोंनो थाखाय ओ रेडि जायो एबा बियो गोबां बिदै ओंखारो आरो बेबायदि। जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथांनि ओ नुनाय बा मिथिनाय बायदिब्ला माबायदि नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां।
औ।
जिहेथु। जौआथ' जोंनि बर'फोरनि ओ रोखोमसे। दोरोङारि लोंग्रा। ओ लोंग्रा माने मुवाखौनो बुंनांसिगोन जों। लोंग्रा आरो जोंनि दोरोङारि बेखौ जिहेथु। जौआ जोंना माने बर' समाजनि। माखासे आसार खान्थिफोरजोंबो खाथि सोमोन्दो। लानानै बा सरजाबफानानै दं होननानै जों बुंनो नांगोन जिहेथु नोंथाङा ओ दासो एसे सिगाङावनो जोबोद मोजाङै फोरमायखाबाय। जिहेथु जोंना बर'फोरनि माखासे ओ समाजारि हाबा-हुखा। सावरि बादालि बा फुजा फोर्बोफोरावबो जोङो माने जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो-आरो गोबां सुबुंफोरा माने औ जौखौहाय रंजानाय बाजानायावहाय। बा रंजानाय बाजानायनि-नि गेजेरावहाय ओ गावसोरो एसे नाय लानो थाखाय ओ बे-बेबायदिनो जौखौ ओ लोङो। बा-बाहायो आरो खायफा खायफाया बेखौहाय ओ मुलियारि महरैबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै- गामि ओनसोलफोरावहाय ओ ओब जेब्ला खामानि मावनानै मेंनानै मोनाबिलि समफ्राव बा ओंखाम जानोसै समफ्राव जिरायगोन बेबायदि समफ्रावहाय खायफा खायफा खामानि मावग्रा सुबुंफोराहाय। ओ जौखौ एसे बिबाङै। लोंनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों माने देहायाव साख्रुब सुख्रुब मोननाय। बा मेंनाय बेफोरखौहाय। स्रां मोनो होननानै गामि गामिफोराव माने बुंनाय। बेफोरबायदि म-माने बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो। बेनिफ्राय बुजिनानै लानो हायो जे माने बेनि गेजेरजों ओ खायफा-खायफा सुबुङा गावनि मेंनाय। आरो गावनि ओ सानाय साख्रुब-सुख्रुब मोननाय माखासेफोरखौहाय माने बावगारनो हानाय बेफोरबायदि राहा बे खौबो माने नुनो मोननाय जायो दा जिहेथु गासैबो मुवा बेसादफोरखौ नांगौनि बारा बाहायोबा बेथ' देहानि थाखायनो खथि जाखायो।
ओ थिग बेबादिनो जौखौबो ओ बेबायदि जों नावान ना-नांगौनि। नांगौ जखानि एसे-एनै बाहायोबा जेबोथ' बेबायदि खहा गैया नाथाय नांगौनि बारा लोङोब्ला बेबो देहा हये खहा खालामनो हागौ आरो। दा जिहेथु। जौ बानायनायावहाय मा-मा मुवा बेसाद नांगौ। बेखौ नोंथाङा ससे फोरमायखाबाय जिहेथु जोंनो एमावखौ नांगौ।
औ।
एमावनि प्रसेसखौहाय बानायनायनि प्रसेस बा रोखोमखौ आं बुंथ'ला जि न्थु एमावखौथ' नांखागौ नालाय जोंनो जौ बानायनायाव। दा आं बेखौल' नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा
जोंहा
जौखौ ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बानायनायखौ नुयो।
नोंगौ।
जिहेथु ओ फिनाय बा गोबाव समनि थाखाय फिनानै दोननायब्ला
बेयाव माने जेब्ला माइरं एबा इंखुरफोरखौहाय ओंखाम बायदि संनानै माने बेयाव एमावखौ एसे बिबांनिल' होनाय जायो आरो फिसिनायब्ला। ओ ओमफ्राय जेब्लानाखि बेखौ ओ सेरेब बानायगोन बा गोरान जोंनि थिं गोरान होननानै बुङो जौ गोरान मावगोन बेफोरबायदिब्ला माने एमावखौ ओ
ओ
एंखुरनि बिबां बा माइरंनि बिबांखौ नायनानै एमावखौबो एसे बुरजायैनो होनाय जायो आरो। बेबादिब्ला जौआ थाब रानानै ओ बिदै गयो आरो बिदै गयोब्ला माने बेबायदिनो ओ
गोलोम बोथोरनि समावहाय
थाब मावजायो बा सेरेब बानायजायो जोंनिथिं गोरान स मावनाय होनो। आरो गोजां बोथोरनि समावबा एसे सम लायो आरो बेबायदि।
औ।
ओ जिहेथु जौआ आथिखालावहाय माने ओ जोंनिया ओ जिहेथु बर' हारियाव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि
औ।
जौआ आथिखालावहाय ओ उम जि आइटेकबो मोननो हानाय जाबाय आरो। जेरै माइब्रानि जौ बिदै ओ जौ बि
जौ बिदै
बेबायदि जौ गोरान बेबायदि हिसाबै जोंनिया माने आलदा आलदा माने जौनि रोखोमफोरा जि आइ थगेबो मोननो हानाय जाबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे माने बिदिन्थि। नोंथाङा आरोबाव बेनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन ना?
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो अ जौखौ ओ जेरै जौ गोरान बानायो ओ जोङो बे जौ गोरान ओ बानायनायनि मोनसे ओम खान्थिखौनो बा ओ आदबखौनो आं एसे फोरमायनोसै आरो।
औ औ।
औ जोङो अह बे माथानि माइरं जा जौ संनाय जायो बे माथानि जौखौनो जोङो ओ जेब्ला बेखौ अ सङो नाथाय बेयो जौ बिदै लोंनो थाखाय संनायखौ जोङो एमावखौ एसे खम होयो ओमफ्राय जुदि बेबायदि जौ गोरान बानायगोनब्ला बा सावगोनब्ला जोङो बेयाव एम अफोरखौ गोबां होयो आरो जोङो ज दि बा केजि ब्रै केजिनि माइरंङाव जोङो बेवहाय पासथा सयथा बा सातथा गाहाम जोङो बेबायदि एमावखौ होयो मानोना बे जौ गोरान संनोबा जोंङ बेयो बिदै बारा जानांगौ ओमफ्राय कारहा गोसा जानांगौ बेनि थाखायनो एमुखौ बारा होनानै जोङो सङो संनानै जेब्ला बियो सानब्रै बा सानबा जानायनि उनाव बियो बिदै गयो बे बिदै गयोब्ला बिदै नि उनाव बेयाव ओमफ्राय जोङो बे सरासनस्रा दै लोंनाय जा दै लोंनाय बे दैखौनो जोङो बेयाव बाल्थिंसे बा बाल्थिंनि जखानि जोङो नायनानै बेयाव लुसोमो आरो दै लुसोमनानै आरोबाव फिन जोङो साननैफोर जों बेबायदिनो दोननानै होयो साननै बा सानथाम बेबायदि दोनना होयो आरो अब्लानिया गोसा जाबाय आरो गोसा जायोब्ला माने जोङो बेखौ उनाव अराव जामनानै थाखोथाम जोंनो बेवहा ओ दा बिदि बे जौ गोरान संनाय समाव जोङो थाखोथाम जाबनानै होनांगौ जायो आरो जोङो सिं गाहाय थाखोथाराव जोङो गाहायथार थाखोआव जोङो जौ बे जो जौखौ होबाय एबा जुमायबो होबाय ओमफ्राय गेजेर ससेयाव जोङो जेबो होआ बेयाव खालि थायो बेयाव हाजाग्रा मानसि थायो बे कफ'आ थांनानै बैयाव सिरिनानै बे गबोनाय बेबायदि मोनसे होयो ओमफ्राय गोजौथाराव जोङो दै होयो आरो जोंनिथिं सावनाया गोजौथाराव दै होब्ला बै जोङो गोजौथारनि बे दै गुसुआव खफ'वा नांहैनानै गथा जानानै बेयाव सिरिफिनो आरो सिरिनानै ओमफ्राय बाहेरायाव बायजोआव ओंखारबोयो बेबायदि खालामनानै होयो माने ओमफ्राय जों बे गोजौनि दैखौ जोङो सोलायबाय थानांगौ जायो बांद्राय गुदुं जाबाथाय जोङो बेखौ सोलायनांगौ दै गुसु होनांगौ बेबायदि जोङो खालामनानै सावो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय जों बेफोर जौ गोदानफोरखौ बिदिनो लोङो बा जोंनि हाबाफोर माबा मोनसे हाबा हुखाफोर जायोब्ला जों बेफोराव लोगो